औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनदों
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम ओ दै मिथिंगायाव जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव नआव फिसिनाय जिब जुनार आरो हाग्रायाव नुनो मोननाय जिब जुनार नि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ
औ नोंथां नोंथाङा होनबा बुंनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलाव एबा जायगायाव मा रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ नुनो थाङो
अ ओ जोंनि ओनसोलाव गावबा गाव नखराव जेरैबायदिहाय जेरै दाउ अमा बोरमा ओ लोगोसेनो मोसौ बायदिसिनाखौ फिसियो एबा लायो ओ बेजोंनो जोंना बांसिनै नखराव गासैबोथ समान नंङा जोबोबा नालाय नङा होमबा बिदिनो मालाबा दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदिसि फिसिनानै फालांगि खालामनानै ओ राङारि आंखालखौ सुफुंनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो बायजो नुनाय
बि जुनार होनोब्लाथ' दा। गोबां रोखोमै दङ आं गासैखौबो मिथिजोबा दा आं मिथिनायनि गेजेराव। जेरैबायदिहाय ओ दसिम जानांगौ नोंथां बिदि बायदिसिनाखौ नु आङो नाथाय गासैनिबो मुंखौ आं एसेबां मिथि निमाहा हो नाथाय न' जोंना नि बायदिसिना फिसि जेरै नोंथांनो एसे आगोलाव फोरमायनाय अमा बायदिसिनाखौबो जोंना बांसिन गावबा गाव न'खरावनो लानानै बेजोंनो नांगौ मानि खिनाखौ माने बाहायो लोगोसे जोंना अमाखौ ओ बेदरारि महरैबो बाहायो जोंनि मोनसे एंगार आइ ओंख्रि बायदिसिना बि हारिमुनि ओंख्रि ओ जेरैहाय अनला ओंख्रि। सबाइ ओंख्रि बायदिसिनाजोंबो जोङो। ओ अमा बेदरखौ जानायखौ नुनो मोनो एबा संनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो दानि समाव हटेल बायदिसिनाययावबो ओ बेफोरखौ फालांगि खालामनाय एबा जोंनि मैगंफोरखौ ओ गनायना लानायखौ एबा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ आ बेहाय ओरैनो मोनै एबा फिसिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबाय दिनो बायदि रोखोमनि जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो। बेनि मादाव जोङो मख'नो थाङोब्ला जोङो मोसौफोरखौ नुनो ओ नुनो मोनो मोसौखौ जोङो लानाय जायो जाहाथे जोङो दुब्लि फोथारफ्रावबो बै मोसौ हाल ओ मोसौजों हालेवनो हायो लोगोसे गाय मोसौफोरनिफ्राय जोङो गाय गाइखेर मोनो बेनि थाखाय जोङो बे गाइखेर गाइखेर मोनो आरो। गाइखेरखौ जोङो जेनेबा फालांगि हिसाबै बाहायनो बैफोरनि थाखाय मोसौ। गसौफोरखौबो न'फ्राव फिसिनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेयाव ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अमाफोरखौबो जोङो फिनाय नुनो मोनो बिदिनो अमाफोराबो। जोंनि जिउ खांनायाव अमा फिसिनानैबो जोङो जिउ खांनो हायो जेनेबा। अमा। अमाखौ लानानै जोङो गिदोर खालामनानै बै बे जायबा हाथाय बाजारफोर बैफोराव फानहैनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो बोरमाफोरखौबो न'फोरावनो फिसिनानै ओ ओ फेदेरनानै जोङो बै ओ बाजारफोराव फानहैनायखौ नुनो मोनो। आरोबाव न'फोराव जोङो सैमाफोरखौबो एबा मावउजिफोरखौ बेफोर गासैखौबो जोङो। फिनायखौ नुनो मोनो। जोंनि जायायाव बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा हाग्रा हाग्राफोरावबो जोंनि साखाथियाव हाग्राफोरावबो जों नुनो मोनो जे जेनेबा बुंनो थाङोबा नेवलाय बिदिनो आरो बाव सेसा। आरो लोगोसे जोङो गेजेर गेजेर जोंनि साखाथि फाखाथियाव जोङो। गान्दाफोरखौबो नुनो थाङो आरो बै मैदेर मैदेरखौबो जोङो। जोंनि जायगायाव बिदिनो गोबां मैदेरफोराबो सम लानानै जोंनि। जायगाफ्राव फैयो आरो फैनानै आबाद फोथारफोरावबो जेनेबा गाग्लोबफैनायखौ नुनो थाङो खोनादोंना नोंथाङा।
उम
हेल'
उम
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेल'
औ
औ औ औ खोनाबाय नोंथां दा नोंथाङा? फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि जायगायाव मैदेरफोरा मैदेरफोरखौ नुयो नामा आरो नुयोबाथाय बै मैदेरफोरा नोंथांमोन। नि जायगायाव फैनानै माबाफोरखौ खहा खालामो नामा नोंथाङा बुंनो हागोन ना बेनि सायाव।
मालाबा समब लानानै बिसोरो जोबोद माने बेसोरखौथ' बांसिनानो दखरखौ जागाय लाखिनाय जायो नङा होमबा? बिथांमोननो जानाय जानाय आदारखौथ' जेरै मोसौफोरनो। जायो नाथाय बिथांमोननोथ' जबोर बुरजा बुरजा आदार नांगौ नालाय बिनि थाखायनो बिसोरो उखैनानै एबा दखरसे जायावनो जोबोर गोबाव नो हायिनि थाखाय बिथांमोना मालाबा जानायनि थाखायनो बिदिनो ओंखारबोयो आरो नुनाय मोननाय समजों लोगोसे जेरैबायदिहाय माइ माइ आबाद मावनाय समाव जेरै माइ आबाद हानाय समाव बिदि समाव लोगोसे आरो गेजेर गेजेर बिदिनो जोङो दैमा मा जिं जिं बिलाफोरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव मैदेरफोरा बायदिसिना जानायनि थाखाय एबा आदार नागिरनानै बिसोरो मालाबा खायफा खायफानि न'खरखौ खहा खालामनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो आरो बिथां। जेरैबायदिहाय आं मिथिनाय बायदिब्ला। मैदेरा बेसेबा गोजाननिफ्रायनो गावनि मोदोमनायखौ मोनो होननाय आंखौ। खोनादों आरो नोंथां लोगोसे बिदिनो न'। फोराव माने माइ बायदिसिनाखौ दोनोथ' थाखै बायदिसिनायाव। बेनि थाखायनो बिथांमोना मालाबा मिथिंगायाव नागिरना मोनाब्ला आदार जोङो। जोंनि न न बिदि फैनानै मालाबा बायजोफोराव एबा न'फोराव माइ बायदिसिना दोननायखौ मालाबा फैनानै खहा खालामलांनाय एबा जालांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय सोरखारा बिदि खालामनायनि थाखायनो माने दानि समाव माने बिसोरखौ मोनसे जायगायाव आरो लाखिफिनदों होननानै आं खोनानो मोन्दों नाथाय बिसोरबो दखरसे जाखायाव थानानै आदार नागिरनाया जोंनि जायगायावब्लाबो जोंबाबो एसेबाबो माने खस्थ' मोनगौमोन नङा होमबा नाथाय अब्लाबो जोंनि न'खरखौ एबा मानसिफोरनि न'खरखौ खहा खालामनो थाखाय बिसोरसो। मोनसे जायगायावनो दोनदों होननानै मिथिनो मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो
औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो मैदेरफोरा फैनानै बिदिनो ओ नफोराव फैनानै जोङो नफोरखौ सिफायनायफोरखौबो नुनो थाङो आरो लोगोसे बेवहाय मानसिफोरजों नारा नाथा जानायनि जानानै जों मानसिफोरखौबो जोङो सासे सानै बिदिनो जायगाफोराव ओ माने बिदि मानसिफोरखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोनो जेनेबा सोरखौबा मानसिफोरखौ खौ गाथारनाय एबा सिन्दायजों बुथारनाय बायदिफोरखौबो जोङो नुनो थाङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मैदेरफोरखौ जेनेबा आबाद फोथारखौथ बिसोरो जाखायोआनो लोगोसे बिदिनो मै मैगं थाइगं बायदिसिना गायना दोननाय एबा खुसेरफोर गायना दोननाय बै खौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बै जोङो ओ माबानि आबाद मावोना आबाद माने जेनेबा थालिर बागानफोर बानायना दोनो। बैफोर जागाफोराव फैनानैबो थालिर बागानफोरखौ सिफायो बेजों लोगोसे बियो जालाङो बिदि बायदि रोखोमनि सिलिंखार खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो थाङो आरो बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जायगा जायगा फेनसिं बा बानायना नु बानायनाय नुनो मोनदों थेवबाबो जोङो बेसोरखौ माने होबथानो हाया मानो होनबा बिसोरो गोबां फालो फालो यो आरो बिदिनो बिसोर फैनानै बाव बिदि जि लामाथिं फैयो बिसोरो बोसोरफ्रोमबो माने बे लामाजोंनो फैबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ खोनादों
औ आरो नोंथांमोननि जेयबा बेनि अनगायैबो माबाफोर आरोबाव जिब जुनार फोरखौ जेनेबा नुयो नामा सम समबाबो
आरो सम सम जेरैबायदि हाय बानदर बायदिसिनाखौ नुयो थेव बाबो जोंनि ओनसोलाव एसेबां गोबां नुनो थाङा आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नुयो नामा फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बे बिदिनो बान्दरफोरखौथ जोङो नुनो मोनो जों बान्दरफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बेवहायबो मासे मानै फैयो गेजेर गेजेर माने गोबां बुरजा फैनायखौ नुनो मोनो बिसोरबो बिदिनो बारि बागानफोराव थानाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जाफैयो आरो बुंनो थांबा बिसोरो इमान खहा खालामा खहा खालामनायखौ नुनो थाङा आरो नोंथां बेबायदिब्ला नों थां जोंनिया समाबो जाबाय नोंथांजों जोङो बायदिसिना नआव फिसिनो नाय जुनार आरो हाग्रायाव नुनो मोननाय जिब जुनार बेफोरनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों सो बोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनथों